हेल'
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां‌?
औ खोनादों नोंथां, मा खालामदों?
मा खबर?
मोजां खबरा नों थांनालाय?
आंनाबो मोजाङानो नोंथांनाव आं दा फंनैसो जानायनि बागै सावरायनो। बेनो जादों बर'नि ओंख्रि नोंथाङा एसे ओ अनला खारनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला फोरमायदो
अनला खाारिया जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे आंगो ओंख्रि जेराव बर' आगोलनिफ्रायनो गोदो गोदायनि आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलोंबोखानाय मोनजाबोखानाय
औ थारैनो नंगौ।
मुं दोनबोजानाय माइरं जो संजानाय बेखौनो अनला ओंख्रि होनना बुंनाय जायो। जेराव जों खौ खारैजों एबा थावजों संनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो बर'नि ओंख्रि होनबाथ' औ नंगौ
औ बुंनाय नोंथाङा
बुंनो थाङोब्लाथ' बर'नि ओंख्रिया जोबोर बुरजा सबाय सबायाइ ओंख्रि अनला खारै अनला खारैजों औवा मेवाइ जोङो अनला खारैखौ जोङो बेदरफोरजोंबो जाजायो।
औ नंगौ।
नोंथाङा एसे सबायाइनि बागै बुंनो हागोन नामा?
औ सबाइ बुंब्ला जों सबाइखौबो बिदिनो बर'फोरनिल' नङा सबाइफोरा गुबुन हारिफोराबो जायो। जेराव सबाइखो जोङो खार-खारैजों जेराव साम' एबा दाउ बेदर
औ।
अमा बेदरजों संनाय जायो।
औ नंगौ।
जानानै मोजां मोनो सबाइ ओंख्रिखौबो
औ जोंनि हारियावल' नङा गुबुन हारियावबो
नोंथाङा मबेलखौ साइलेन्ट खालामनो हागोन ना?
औ खालामदों। जेरै जोङो बर'नि ओंख्रि होनोबा नाफाम नाफामखौ जोङो ओ बानायनोबाथाय जों नाफामखौ ओ थासखौ सान्दुुंआव एसे फोराननानै नाखौबो एसे गोरान खालामनानै जों दिं-दिंखि एबा उलाराव देनाय जायो।
औ नोंगौ। थारैनो।
औ खोनादोंना नोंथाङा? नोंथांमोननिथिंबो नोंथांमोननिथिं मोनथां नोंथांमोनथिंथ' इफोरबायदि संनानै जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जानाय जायो। जेरै सब सबाय आरो अनलाफोरखौ संनानै जानाय जायो। नाथाय नाफामखौहाय दानि जुगाव नुनो थाङा
औ नंगौ।
जायो जेरै अनलाफोरखौहाय खारैदो सङो आरो औवा मेवायदो होनानै खारै संनाय संनानै जानाय जायो।
ओं नोंगौ।
थावजोंबो जायो।
अनला खारैखो जों फास्तावनो दैयाव सोमना दोनग्रोनानै एखौ साफा सुनानै जोङो उला एबा दिंखियाव देयो। आरो जोङो इखो दै फुदुंनानै ओ दै फुदुंनानै जों खारै एसे होनानै ओ औवा मेवाइ एबा दाउ बेदरफोरजोंनो संनानै जाय-जायो नोंथाङाथ' मिथि
औ औ। औ नोंगौ।
आरो जोंनियावल' जाया गुबुन गुबुन हादोरावबो जायो।
औ नंगौ।
नों-नोंथाङा एसे खारदै खारैनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
खारदै खारै खारदै खारै बुंनो थाङोब्ला बिदिनो खारैदों जेराव जों मैगं थाइगंफोरखौहाय खारदै खारैजों जानाय मैगं थाइगंफोरखौहाय जों खारैदों जायो। संनानै जेराव जों खारदै खारै बुङोब्ला फुदुंग्रोना लानानै गोथां मैगं-थाइगं बा लाफा बा लाइ बेफोरखौ लगाय हेननानै
औ नंगौ।
दैखौ फुदुंना लानानै बे
औ थारैनो नंगौ।
होयो।
औ नंगौ‌
जों बा मिनिट बा जि मिनिटसो दैयाव होनानै संनाय जायो।
औ नंगौ।
जों खारदै खारदैयाव ना गोरान होनो हायो आरो नाथुर गोरान होनो बिदिनो गुबुन गुबुन होनो हायो आरो जों।
जानानै मोजां मोनो।
बुंनो थाङोब्लाथ' बर'नि ओंख्रि होनबा गोबाङानो दं।
औ नोंगौ।
नोंथाङाथ' मिथिखाखौ जानांगौ एसे फोरमायनानै होदो।
बर'फोरनि ओंख्रि बुङोब्ला जेरै अनला सबाइ आरो खारदै खारै नाफाम बिदिनो गुबुन गुबुन दं।
औ नंगौ।
नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो?
आङो अनला आरो सबाइ मैगं ओमफ्राय खारै नाफाम नाफामखौथ' जोंनि जोंनि गुबुन गुबुन बायहेरायावबो मोनो। नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ। खोनादोंना नोंथां? खोनादों नोंथां? हेल' हेल' खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नेटानो गैया जोंना नोंथां। खोनादोंना? हेल' हेल' नोंथां।
हेलौ नोंथां खो
खोनादोंना? नोंथाङा एसे नोंथाङा एसे साइडआव थांनानै थां
खोनायाखै नोंथां?
अ खोनादों दासो नोंथां दे बुं।
औ।
बर'नि ओंख्रि मा मा दं नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
बुंनो थाङोब्ला बर'नि ओंख्रि अनला आरो सबाइ, नार्जि बिदिनो।
बुंनो थाङोब्लाथ' बर'नि ओंख्रिया जेनेबा मैस्था मैस्था ओ मैथाजों खांख्राइ, खांख्राइजों नाजों, नाजों मैस्था, आरो बायदि बायदि दङ।
दं नोंथां बायदि बायदि।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादो नोंथां।
नोंथांना एसे नेटनि प्रब्लेम जाना दं।
दा खोनाबाय नोंथां?
औ खोनाबाय।
अ।
मेसें बोथोराव मा मा मैगं गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
हा?
मेसें बोथोराव मा मा मैगं गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
मेसें बोथोराव
हेलौ नोंथां।
जेरै नों-नों औ नोंथां नोंथाङा खोनादों।
औ खोनादों मेसें बोथोर एबा दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जेरै मेसें बोथोराव जेरै लाइ, मुला, बेसर बेफोरखौ गायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बिब्दिनो दैज्लां दैज्लां बोथोरावबो बिब्दिनो खायफा खायफाया ओरै आलुफोर माब्लाबा माब्लाबा दैज्लां मेसें बोथोर जोबा गोबाङा आलु मैगं थाइगं बेफोरखौ गायनाय जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो नंगौ। नोंथाङा एसे मैगं थाइगंनि बागै फोरमायनो हागोन ना मा मा मैगं दङ बर'नि?
बुंनो थाङोब्ला बर'नि मैगङा बर' बर'फोरनि मैगङा बिदिनो लाइ, लाफा आरो बेसर, मुला
औ थारैनो नंगौ। बर'फोरनि मेगं बुङोब्लाथ' बायदि बायदि मेगं दं बेफोर खौ जानानै बर'फोरा जोबोद गोजोनो नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ
औ नंगौ
नोंथाङा मिथिगौब्ला एसे फोरमायना हो
जेरै बुंनो थाङोब्ला जों नारजिखौहाय
औ नंगौ
जे जेरै फाथोखौ जों खुग्रोना लानाय जायो आरो फाथोफोर फोखांनायनि उनाव हानानै बिलाइफोरखौहाय फोराननानै जों गोरान खालामो जेराव जों नारजिखौ खारै जायो
औ थारैनो नंगौ
अमा अमा बेदरदो एबा थावदो
औ नंगौ जों सातनिबो जानाय जायो बुटफोरजों नोंथाङाथ' मिथिखौ जानांगौ
औ नंगौ
नोंथाङा नारजि संनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नार्जिखौहाय बिदिनो बेखौबो दै दैखौ फुदुंना लाग्रोखांनायनि उनाव जों नार्जिखौहाय होनानै खारै होनानै जों ओरैनो संनाय जायो आरो
औ नोंगौ दे होनबा नोंथां समाबो जाबाय उनाव रायज्लायनोसै
औ दे नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ दे
दे